हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा नों मा खामदों?
अ नोंथां आंबोनै फ्रियैनो दं नोंथां
दा नों ओरैनो दङ'ब्ला आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
सावरायजागोनदे नोंदां
अ दा आयदाया जाहैबाय ओ मेसें बोथोर औ औ आयदाया जाहैबाय मेसें बोथोर दा जोङो मेसें बोथोराव बा जों गोजां बोथोर बा मेसें बोथोर दा बे बोथोराव मेसें बो थोराव जोङो मा मा उफ्रा आबाद मावनो हायो बा मेस मसें बोथोर आरो बा जों गोजां बोथोराव जोंनि गाननाय-जोमनाया माबायदि जानांगौ? बे सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो
अ ओ जानो हा नोंथाङा जों मे मेसें बोथोराव माने जोङो ओ जै ज जि ओ मैगं-थाइगंफोरा माने ओ दै दैनि अनगायैबो माने जों मावनो हायो जेरै हमनानै‌ ला लाइ-लाफा, आलु मुला बायदि आबादफोरा माने दै नांलाया माने बेफोर आबादखौहाय बेफोर आबादफोरखौ माने जोङो गोरलैयैनो मावनो हायो आरोना बेफोर आबादफो थां माने दैज्लां बोथोरावसो ओ मेसें बोथोरावसो जायो माने गोजां बोथोर बा मेसें बोथोरावसो जायो आरो नोंथाङा सोंदों मोनसे बाथ्रा जे गाननाय-जोमनाय, गाननाय-जोमनाय बुंनो थाङोब्ला जों ना गोजां बोथोराव माने बोथोर बोथोरा माने जोंना जोंनि जायगायाव माने गुसु जायो नालाय बेनिखायनो माखासे जोङो गुसुखौ खारहोनो थाखाय गुदुं जि बा ओ गुसु गुसुखौ होखारनो थाखाय ओ गुदुं जि खम्बल बायदिसिना जोमनानै माने ओ गोजांनायखौ खारहैयो माने नोंथां
आरो जोंना बोथोरा माने ओ
औ आरो जोंना माने बोथोरा बांसिन ओ फुं आरो मोनाबिलियावहाय जोंना गोजां बोथोरावहाय बांसिन गुसु जायो नालाय बेखौ माने गोजांनायखौ खारहोनो थाखाय मोनायावहाय खमबल जोमनानै उनदुनो गोनां जायो आरो नोंथां आरो जोंना ओ ओरैबायदि जे जायगा दं माने ओ ओरैबायदि जायगाफ्राव माने हाजो गुदि बा अबेबा लैथो बा दैमा गुदि बोबायदि जायगानि माने ओ ओनसोलावहाय बांसिन गोजांनाय जायो नालाय बेफोरबायदि जायगायावहाय बांसिन ओ गोजां बोथोरनि जि जेरै गुदुं जिखौ बांसिन गाननांगौ जायो आरो जोङो ओरै टाउन बायदिफोरावहाय बांद्राय गुदुं जाया बारहावाया एसे दुंहाव जायो नालाय बांद्राय गुदुं जिफोरखौ गानलायाबाबो माने जोङो थानो हायो माने नाथाय जोङो बै हाजो गुदि आरोबा दैमा गुदि बा दैसा गुदि बेफोर बेबायदि जायगायावहाय बांसिन गुसु जायो नालाय गुसुखौ बां ओ होखारनो थाखाय माने बांसिन गुदुं जाहोग्रा जिफोरखौ गाननो गोनां जायो माने नोंथां
हेल' नोंथां खोनादोंना? औ नोंथाङाबो नोंथाङाबो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय नोंथां आबादनि सायाव आरो गाननाय-जोमनाय जिनि सायाव
दा जोङो ओ मेसें बोथोरनि आबाद होनना बुंनाय लोगो लोगो दैज्लां बोथोर जोबनानै ओ जेब्ला आबाद खालामो बेनि उनाव जोङो बायदिसिना आबाद मावनायखौ जोङो बुजायो दा मेसें बोथोरनि आबाद होनना बुंब्ला जोङो खायसे जेब्ला जोङो माइ साय गाखांनानै ओ जेब्ला नारा ओंखारना थायो दा बे नाराफोरखौ एवनानै जोङो खायसे मटर फोनाय जायो। दा बेजों लोगोसे जोङो खायसे माखाइ आबाद मावनाय जायो। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो खायसे बेसर आबाद मावनाय जायो। दा बे बेसर आबाद मावनानै जोङो ओ बेसरनिफ्राय जोङो थाव दिहुनन्नाय जायो। दा बेसरनिफ्राय ओ बेसर गोरलैफोरखौ जोङो ओ
एस
ओंख्रि संनानैबो जोङो जाग्रोनो हायो बेनि उनाव जोङो बेसरखौ राहो होनानै जोङो बेसर था थाइनिफ्राय बेखौ फेरनानै जोङो जानाय थाव थाव गुबै दिहुननाय जायो दा बेबायदि मोनसे जोङो बेसरनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बिदिनो जोङो ओ माखाइ आबाद मावनो हायो। दा मा फाय आबादावबो जों गोबां रां खामायनो हायो दा बेफोर आबादफोरा जाबाय दै नाङै माने ओ खम बिबांनि दै नांगौ आरो ओ जोङो
‌ अखा बांखा खम जायो नालाय बेखायनो जोङो दै नाङो बा जायफोरा खम बिबांनि दै आरो दै गैयाब्लाबो सोलिनो हायो बेफोर आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो दा बेजोंनो लोगोसे ओ जोङो जानाय ओ ओंख्रि जानाय जोंनि बायदिसिना नांगौ जानाय बान्दा कबि गायनाय अल कबि गायनाय फान्थाव गायनाय बानलु गायनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोर जाबाय उफ्रा आबाद दा बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रां खामायनो हायो। दा बेफोराव जोङो खायसे खायसे जोङो हासार बाहायनाय जायो। दा जोङो जिगेरे हासार बाहायोब्ला मोजां जायो बेफोर आबाद मावनायाव दा बांसिनानो जोङो ओ आबाद बेफोर आबादाव जोङो फान्थाव एम्फौ जानाय फान्थावथ' गोबां एम्फौ जा जायो दा बे खान्थाव एम्फौ जानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो बायदिसिना मुलि बाहायनो गोनां जायो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा बेफोर मुलिफोरा थाखाय गाज्रि लाबखौ हालबोयो दा नोङो जेसेबां हायो बे मैगं थाइ गं आबाद मावनायाव जोंनि गोबखि बायदिसिनानिफ्राय मोननाय जिबियारि हासारखौ बाहायनाय मोजां जागोन आरो दा बिनि अनगायैबो जोङो गाननाय जोमनायनि बा थ्रा बुोब्ला मेसें बोथोर दा मेसें बोथोराव जोङो गोजां बोथोरखौ बुजायगोन दा गोजां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो ओ गोजां नाया जेब्ला पुक दान बा माग दान बेफोराव बांसिन जायो फेब्रुवारि जानुवारि फेब्रुवारि बा मा होनो जानुवारि फेब्रुवारि बा डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बे मान मोनथामाव ओ जोंनि गोजांनाया गोबाङै दा जोङो गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बायदिसिना गुदु सानांगोन ना सुइटार जेकेट उलनि सि बायदिसिना जि-जोम जोङो गाननायखौ नुनो मोनो मोनो आरो फारसेथिं जों जोंनि उनदुनायावबो गोबां गुदुं गुदुं जि जोमनानै उनदुनो गोनांदि दा जोंनि उनदलायाव उनदुनो थाखाय जोङो टसक बाहायगोन लोगोसे बिनि जोमनो थाखाय जोङो लेब बा बायदिसिना ब्लेंकेट कमबल बायदिसिना दा जोङो बाहायगोनां जायो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला थाङोब्ला जोङो गोजां बोथोरा आव मा होनो बायदिसिना ओ गुदुंसिफोरखौ बांसिन गाननाय बा बांसिन जोमनायफोरखौ जोङो नुनो नुनो मोनो जिहेथु गोजांनायनिफ्राय ओ बारग'नो थाखाय दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जिहेथु जोंनि बोथोर दुंखावनाय बा बोथोर नि सोलाय-सोल' जानायनि जाहोनाव गोजांनायफोराबो खायसे बांनो हमदों बा माब्लाबा गोलोमनायफोरा बा गुदुं जानायफोरा बांनो हमदों जिहेथु जोंनि बोथोर नि थासारिया गोबां सोलायबाय दा बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दा जोङो मेसें बोथोराव ना मा माबायदि आरो जोङो सोलिना थाबावो जोङो माबायदि रां खामायो बेनि सायाव नोंथां एससे फोरमायना होबावदो
ओम जों मेसें बोथोर अ मेसें बोथोरावहाय जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो माने ओ मेन उपेरा आबाद नोंथां बुंनाय बायदि उपेरा आबादखौनो मावनानै थांनानै थायो आरो माने आबाद मावनायजोंनो जोंना ओ गामियारि ओनसोलफोराव माने बांसिन आबाद मावनानैनो हमनानै ला नै दायो बानलु राजा बु बुं बुङो जे बानलु राजाखौ बांसिन जोंनिथिंजाय मावनाय नुनो मोनो आङो बानलु राजाखौनो माने मावनानै गोबां गोबां रां आरजिनो फनानै माने ओ सोलिनानै ओ मेसें बोथोराव माने आ खामायनानै लायो आरो जोङो दैज्लां बोथोर बे मेसें बोथोराव मावनानै मोननाय बे हायावनो दैज्लां बोथोरावहाय आरो गुबुन आबाद मावनानै आरो गुबुन आबाद जेरै माइ माइ आबादखौ मेन होननानै जोंनाव साननानै लानाय जायो नालाय बे मेन आबादखौ माव मावनानै आरो डाबल इनकाम खामनानै आरो न'खर न'खरनि जेनेबा नांगौ खिनिफोरखौ सुफुंनो हायो माने आरो हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ आरो जोंना ओम जोंनियावहाय बानलु आबाद मावनायावहाय माने औ बानलु आबाद मावनायाव माने जोंनो गोबां आं हासार आरि नांगौ जायो नालाय बै बानलु आबाद मावनानै माने बै हासार फोरखौहाय जोंना लकेल हासारखौ होयोब्ला बांसिन मोजां जायो आरो जेरै जोंना बयलारनि बयलारनि हासार ब्रयलारनि खि बा मोसौनि हासार चम णं बानलु आबादफोरा माने ओ मोजां सिन फिथाइ होयो आरो आरो जोङो गोबां मेदिसिनफोरबो बाय बै मेदिसिनखौहाय माने ओ मेडिसिनखौ जानला मेनला नायालासिनो बाहायोब्ला जोंना बानलुया माखासे थैनोबो गोनां जायो
नांगौ समाव मा मेडिसिन बाहायनांगौ मा मेडिसि बाहायनाङा बेफोरखौ माने ओ थाल लानानै होयोब्ला माने जोंना फिथाइफोरा बानलु आबादनि फिथाइआ मोजां जायोब्ला माने जोंना थांनानै थानायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो दैज्लां आबाद मावनायावबो जोंना गोबां हेफाजाब होयो माने
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां दा नोंथां बेनिफ्राय जोङो औ बानलु आबादखौ मारै मावनाय जायो बा आलुखौ मारै मावनाय जायो बिनि सायाव एसे फोरमायना हो हालेवनाय मा
हेलौ
औ खोनादों बुं
अ जोंना बानलु आबाद मावनायनि सिगां जोङो गिबियावनो जोङो हाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन आरो जोंना हाखौ मोजाङै एवखांनायनि उनावहाय जोङो बिनि सिगा हासार हासार सारनानै लाग्रांगोन हायावहाय आरो हासार सारनानै बानलु खोनो बानलु गायनो थाखाय बानलु फुलि ला बानलु फुलि जावैनानै लाग्रोनांगो जों बानलु फुलि जावायखांनायनि उनावहाय जों ओ बानलुखौहाय ओ जि जायगायाव जोङो हालेवनानै हासार जायो ओ हासार होनानै जेनेबा लादोंमोन बे जायगायाव जोङो बानलुखौहाय गायहैनांगोन आरो गायहैनानै जोङो मो जां ओ प्लासटिकबो होनांगोन माने जों बेयावहाय ओ माखासे ओ दै बारि दै बा जा नाय लोगो लोगो ओ बानलुवा मोजां जाया नालाय दै बांद्राय दै जाबाय थायोब्ला बेनिखायनो माने जोङो प्लासटिकखौ मोजां खोदो प्लासटिकखौ माने ने ओ बानलु जि जायगायाव बानलु गायगोन बेखौबो हाख'नानै बानलुखौ गायनानै जोङो माने ओ बानलुखौ गायनो हायो आरो आरो बानलु गायखांनायनि उनाव बानलु फुलिखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो बे
जि मि भिटामिननि मिडि मेडिसिन आरो एबा एमफौ जायैनि मेदिसिन बै समावनो माने थि समाव नांगौ जि बुस्थुखौ नांगौ बेखौ मेदिसिनफोरखौ सारनानै ओ जोङो बानलुखौ माने जोथोन लानांगौ जायो आरो आरो एसे देरखांनाय लोगो लोगो जे बानलुआ बानलुनि दालायफोरा जेरै मेरै माने ओ थाङा बैनि थाखाय जोंना माने ओ मोनसे ओ बेखौ सुंथानानै लाखिनो थाखाय जों मोन से दिरुं दिरुंखौ मोजां खानानै लानांगौ जायो आरो
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'दो नोंथां
औ जागोन दे औ जागोन दे नों थां ओ नोंथांनिसिमबो साबायख'र थाहरबाय